हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां। औ जों दा मानि बागै सावरायगोन आबाद औ ओ आबादखौथ' जों सरासनस्रायै जोंनि बर' मानसि बा गामिनि मानसिफ्रा सरास सनस्रायै आबाद मावनानैनो जिउ खुंङो नङा होमबा। आबादानो आबादजोंनो सोरबा सोरबा फालांगिबो खालामो आबाद खौ न'आव जानो एबा गावसोर जानो थाखायबो बाहायो आबादनिफ्राय मोननाय रांखौनो बिसोर फालांगियावबो बाहायो बेजोंनो न'खरखौ सालायो आबादानो गासैनिबो गुदि नङा होम्बा गामि ओनसोलाव
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिदिनो दैज्लां बोथोराव दा माइ गायनाय आबाद मावगासिनो माइ गायनायनि अनगायैबो मा मा आबाद मावो दैज्लां बोथोराव मा मा गायनो हायो मानि मानि आबाद मावनो हायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना मा एसे
औ हागोन दैज्लां बोथोरनि आबादखौ बुङोब्ला जोंनिजों ओरै मावनाय जायो फाथो ओमफाय जुखाम थाबाय । ओमफ्राय ओमफ्राय थाइबें आरि बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ नु नुनो मोनो आरो जोंना गाहाम आबादा जाहैबाय माइ।
औ माइ।
दैज्लां बोथोरनि गाहाम आबादा जाहैबाय माय नोंथां।
नोंगौ नोंथां
बेखौ जोंहा माबोरै गायो होनोब्ला जोंहा फासआवनो माइखौ माखासे माइखौ जमायनानै दोननाय जायो खुयनो खुबैनो थाखाय
नोंगौ नोंगौ औ नोंगौ खोथिया फोनो थाखाय नङा होमबा? औ माइज्लि दोननाय जायो औ।
माइज्लि दोननाय जायो नोंथां बेखौ जोंहा फिन खेबसे हाग्रायाव हाग्राखौ साफा खालामनानै बेखौ खेबसे हालौवनानै बेयाव खुबैनाय जायोना नोंथां
थांनांगौ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नों
औ बेखौ खुैखांनायनि उनाव दै एसे होनानै बेखौ दै एसे एसे एसे होनानै बेखौ जेब्ला बियो गोजौ जाबोयो अब्ला जोंहा दुब्लियाव बेखौ गायनाय जायो ना नोंथां दुब्लियाव गायैनि सिगां जोंहा दुब्लि खबसे हालौनायनि हालौखांनायनि उनाव जोंहा आलि फोरखौ खौ मोजाङै थैनानै लायो जाहाथे माइ गायनाय समाव दैया दिदोमै थायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ
ए
आबादाव आबादाव दै नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय बाहाय दै थानो थाखाय आलिफोरखौ खोनानै लानाय जायो बेहाय हाखौ गुरै खालामनानै ट्रेक्टर एबा मोसौजों एवनाय जायो नङा हबा हाया मोननायनि उनाव बेहाय बे खोथियाखौ बे खुबैनाय माइ ओंखारनायखौ माइ गोरलैखौ फुनानैहाय गायनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोरावथ' माइ आरो बायदिसिना जाबावबाय ओमफ्राय मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो बेसरखौ थावनि थाखाय मावो बायदिसिना मावो बेसरनि अनगायै आरो मा मा आबा बाद मावबावो होननानै नोंथाङा सानो?
बिजों थ' बुंनो थाङोबा बिसरखौ मावो ओमफ्राय बेसर ओमफ्राय
औ
बेफोरखौ मावनाय जायो जोंनिजों ओरै बांसिन दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जायो। मानो होनबा फाथो फाथोआ जोंनिजों बिराद मोजां मोजाङैनो जायो नोंथां आरो रांखावरियाव रां आरजिनायावबोब बेयो बिराद मोजां मुलाम्फा होयो।
औ। नांगौ नथां।
निफ्राय आरजिं जायो बेखौबो बेखौबो बिनिफ्रायनो मोनबायना नों दा।
नांगौ नोंथां नोंगौ।
फाथो फाथोखौबो जेनेबा जोंहा फाननानै मोनबाय। आरो बिनिफ्राय फाथो सिनायबो मोनबाय जायखौ जोङो अर जरायो। ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय नङा होमबा नोंथां।
औ दिरुंबो बानायनो हायो नङा होनबा फाथोनि बिगुरजों बायदिसिना मोसौ। नि दिरुं बायदिसिना नांगौ जानाय खा खामानियाव दिरुं बानायनो हाय नङा होमबा दानि मुगायाव आरोबाव ओ माखासे आबादारिफोरखौ राबारनि बागान बानायनाय। आरो चकलेटनि बिफां गायन नाय नुनो मोनदों नोंथाङा मा बुंनो सानो बेजों रांखावरि खामायनायनि फालांगि खा नायनि मोनसे मोजां लामा नंगौना बे आबादारिफ
नंगौ नोंथां नोंगौ बुंनो थाङोबा नंगौ। बेफोरबायदि आबादाव गोबां मुलाम्फा आरो साहा आबादावबो गोबां मोजां बिबांनिनो मुलाम्फा मोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां साहा आबादाबो रां खामायनायनि मोनसे लामा नोंगौ।
औ नोंगौ नोंथां। आरोबाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावबावो।
जोंनि आबादाव ओ जोंनि ओनसोलाव माइनि अनगायैबो बेसरथ' थाबाय। बेसरनि अनगायैबो बायदिसिना मैगं थाइगं फिसा फेनला पथल जाहैबाय। खांख्रिखला फान्थाव ओ ओमफ्राय फान्थाव गोखै। सामब्राम गुफुरस स सामब्राम गोजा फानलु बायदिसिना बिदिनो जोगोनार ओलाव। खुमब्रा बायदिसिना गायनाय नुनो मोनो।
औ।
औ।
जोंनि ओरै ओनसोलजोंबो बिदिनो। बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि ओनसोलजों ओरै जुखाम आबादखौबो बांसिनै मावनाय जायो।
औ औ।
बादावबो रां आरजिनायाव जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां। मानो होमबा जुखामखौ जोङो रुनानैबो फाननो हायो आरो गुन्दैबो खालामनानै जायो ना नोंथांनिसि नाव होनानै जेनेबा पाउदार जायोना नोंथां मिस जेब्ला जुखामा रानानै बेखौ सान्दुंङाव एसे फोराननानै जिब जों मेचिनाव होयोना मेचिनाव होख्रेम होयो। जायखौ जों साहाजों एबा गाइखेरजों। लगायनानै जानो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां। ओमफ्राय आबाद थिलियाव जे आबाद खोनादों नोंथां आबाद थिलियाव जे आबादारिफोरा ओ बायदिसिना सिनायै एम्फौ बा आबादगा ज्रि जालांनाय बाइदि सिना समयसाफोर- नुजायो नङा होमबा जेंनाफोर नुजायो बेफोरखौ ओ होखारनो थाखाय एम्फौ एबा जेंनाफोर खौ होखारनो थाखाय आबादारिफोरा माबाददि राहा लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो हवा
आंनि बायदिबा दानियाथ' बेबायदि एम फौ एनलाखौ होखारनो थाखाय गोबां मुलि बिबांनि बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बाजार पाट बाजार बाजारफ्राव थांनानै बायनानै लाबोयो रासायनेक मुवा जायखौ होयोब्ला जोंनिे देहायावबो बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैयोना नोंथां सायनिक मुवाया जोंनि देहायाव बिराद गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैयो लासै लासैनो दानि मानसिफ्रा रासायनिक हासार एबा मेडिसिन होनाय मुवा बेसाद जानायनि थाखायनो ग्हो गोबाव समहालागैबो जोरला न
नोंगौ नोंथां
नो होमबा दानि
औ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
दानो लुगैयोना सैना नोंथां बिनि थाखाय बिसोर गोबां रोखोमनि भिटामिन एबा इउरिया हासार हासार बायदि बायदि बायदि रोखोमनि हासार मुवा बेसाद होयो आबादाव बाहायो नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव आबाद खौथ' मोजां मोनसैनाा नोंथां आबादाथ' मोजां जानोसै नाथाय बिनि भिटामिन बिनि साइड इफेक्टआ जोंनि देहायावसो गोहोम खोख्ल
औ लोगोसेनो जोंनि हाखौबो गाज्रि खालामलाङो नङा होमबा उनावहाय गायनो थाखाय जोंनि हाया गाज्रि जालाङो। हासार बायदिसिना रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव उनावहाय आबाद जायो जालाङो नङा होनबा औ औ।
बुंनो थाङोबा औ औ नंगौ नंगौ‌ नोंथां। औ। बुंनो थाङोबा नोंथां जों हायोबाथ' मोजां मथ'नाय आबाद खौ मावनोबा जोङो गोबोरखिनि हासार एबा बोरमा खि बेफोरजोंनो मावनो नाजानांगौ।
नांगौ नोंथां बियो जों जे बो खहा खालामा देहायावबो खहा खालामा आबादाबो मोजां जायो नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
मानो होनोब्ला जोंहा बेजों जेबो बेरामबो जाला खहाबो जाला जेबो देहानि थाखाय
नंगौ लोगोसे हायाबो गाज्रि जालिया औ। नंगौ।
नोंथांमोननिजों मा मा हासार हासार होनानै मावो बांसिन गोबोरखि ना रासायनिक हासार बाहायो नोंथां?
जोंनि दा गामि ओनसोलाव जों बांसिनखौनो गोबोरखि आरो बोरमा खि बा ना मा होनो दाउनि गग्रानि बायदिसिना खि आरिखौ हैनाय नुनो मोनो आरोखि बांद्राय रासायनारि हासार बाहायनाय नुनो मोना।
औ।
औ
बुंनो थाङोबा नोंथां बे जेन'बा माखासे सुबुंफ्रा गोबां बुरजा रां आरजिनो थाखाय गोबां गोबां गुवार हायाव आबाद मावनाय जायोना नों?
औ गिदिर गिदिर आबादारिफोरहा जायहा गोबां हा दं गोबां आबाद। मावो बिथांमोना आलदा आलदा रोखोमनि रासायनारि हासार बाहायो नङा। होमबा नोंथां औ
मानो होनोब्ला बिसोरो गोबोरखि खि हासार एबा बोरमा खि हासाराथ' बिसिनो थोहैला नालाय नोंथां थोहैला नालाय बिनि थाखाय
औ
हासारफोरखौ बाहायनाय जायो। आजिखालिनि जुगावथ' दा नों नोंथां मोसौफोरखौबो बांद्राय फिसिनाय नुनो मोनलाना जायो।
नंगौ नोंथां मोखौनि मोसौनि ओ खिखौबो मोननो नागिर गैला गोबोरखिखौ नङा होमबा औ
मानो होमबा
औ
थ बयहाबो रासायनिक हासारजोंनो आबाद मावजोबो नालाय नोंथां। आरो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो इन्जुरनि नखौबो लिरनाय नुनो मोनला नों थां नङाबो नङाबोलाथ गोदो गोदायनि जुगावथ जोङो गोबोरखिजोंनो न लिरोमोन नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ गोबोरखिजों लोगोसे बायदिसिना आबाद उफ्रा आबादबो मावनाय नुयोमोन बेफोरजोंनो आबाद जानाय नुयोमोन नाथाय दानि मुगायाव हाखौबो गाज्रि जानाय नुनो मोनसै दै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
आबाद मावनायजों रां खामाय औ नंगौ औ आबाद मावनायजों लोगोसे नखर सालायनो एबा रां खामायनो हायो होननानै सानो नामा नोंथांङा आबाद मावनाय रां आबाद मावनानै मोननाय मुलाम्फाजों
हायो नोंथां बुंनो थांङोबा गोबां हायो मानो होनोब्ला जोंनि दा आबाद आबाद मावनाया आबाद मावनाय मावग्रा सुबुंफ्रा गोबां खम बुंनो थांङोबा।
औ
बेफोरखौ जोङो गोबां बिबांनि मावनानै बाजार बाजार गिदिर बाजार ओनसोलाव लांनानै फानहैबा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां। बायदि बायदि रोखोमनि बानलु थाबाय फथल थाबाय नोंथांङा बुंदोंमोन फटल स ओ खांख्रिखला
औ
खुमब्रा फोरला जिंखा गोबां रोखोमनि आबाद
नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिखौ फाननानै
औ
बिबांनि बानायनानै फानोब्ला जों गोबां बुरजा प्रफिट रांखावरि आरजिनो हायो गोबां बिबांनि
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेयावनो दोनथनोसै नङा होमबा औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि
गोजोन मोनाबिलि